हेलौ।
औ। नोंथां खोनाबाय ना?
औ हेलौ।
औ खोनादों नोंथां।
खोनानो मोननाय जायाखै।
औ दा खोनाबायना?
हेलौ।
हेलौ हेलौ।
औ।
औ। हेलौ
औ औ खोनाबायना?
औ आं। खोनानो मोनाखै।
औ दा खोनाबायना नोंथां? खोनादोंना?
औ। खोनाबाय दे खोनाबाय औ खोनाबाय खोनाबाय औ औ।
आ ओद नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ।
औ बेनो जे जोंनि औ आं आयदाखौ फोरमायना होनोसै नोंथांनिसिम
औ जायो दे।
जेनेबा जोंनि बे नुनो मोनो जे जोंनि ओनसोलाव माबायदि आबहावा आबहावा खौ लानानै जों माबायदि नुथाय मोनो आरो बेनि सायावनो जेनेबा जोङो आबहावा गाज्रि जानाय बा पलिउसन बेनि सायाव एसे सावरायनोस सान्दोंमोन। नोंथाङा जेनबा आं नोंथांनाव सोंनोसै जेनेबा जोंनि ओनसोलाव हाखौ लानानै बा सयल पलिउसन बेनि आबहावा गाज्रि जानाया माने हानि बै गुन एबा बेनि ओ जेनेबा बे हानि जे गुन थायो बे माबोरै गाज्रि जानो हमदों बा बेनि बेखौ मोजां खालामनायनि राहाया मा बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन
औ नंगौ नोंथां आं आंनि मोनदांथि थि नायबा आं जाय बिजाबाव फरायना मोनदों बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानदों जेरै जोंहा हानि गोबां खोथा बुंबाय हानि गुबुंले जानाय जोंहा आबाद मावनायावहा जों आथिखालाव बायदि रोखोमनि जों रासायनारि हासार बाहायो आरो बे राखायनारि हासार बाहायनाया जोंनि हाखौ गुबुंले खालामो आरोना जोबोद गाज्रि जायो आरो नोंथाङा जुदि बोसोरफ्रोमबो गोबां रोखोमनि रासायनारि हासार होनानै मावो आबाद मावो अब्लानिया देहाया बिनि सिगांनि जाय नेचरेलि बा मिथिंगायारि होनाय हासार थायोमोन जाय खौ जोङो बा खानस्रिजों जानाय नङाबा गोबोरखिजों जानाय हासार बेफोरो नि आखुथायाइफोरा गोमालांनो ह हमो आरोना बेहाय रा सायनारि हासारानो बांसिनै होयो ब्ला रायनारि हासारा बे हाखौ बांसिनै गाज्रि खालामो मानो होम बा बेयाव थानाय एम्फौ बा खानस्रिफ्रा थैलांजोबगोन गासिबो बे खानस्रिफ्रा बेहाय हासार बानायनो हाया जागोन गाव हारसि नि बानायनाय हासार बानायो बेफोर खौ बानायनो हाया जायो बेनि उनावहायनो आरो जेब्ला नोंथाङा दा आ थिखालावथ' जों बांसि बिनि जोङो प्लास्टिकनि मुवा बेसाद फोरखौ बां सिन बाहायो बे प्लास्टिकनि मुवा बेसाद बाहायनायाबो जुदि जोङो बेखौ हायाव गारना दोनो बे हायावहा बियो सेवा आरोना
औ।
प्लास्टिकआ बे ब ओ गोबां बोसोरसिम बियो थाङो गोबां बोसोरसिम थाङो आरोना बेयो बियो से सेवनो हाजों बेयो मिलायहैया बेबो नोंथांनि हा खौ गाज्रि खालामो आरो गुबुंले खालामो आरो बेबायदिनो जोंहा कारखानाफोरजोंनिफ्राय बोहैबोनाय दै फ्राय जों रासायनारि गो जोबोद गाज्रि दै बाहाय बोहैबोयो कारखानाफोरनिफ्राय बे दैसाजों बोहैबोनानै जेब्ला नोंथांनि हायावहा बा आबाद थिलियाव मालाबाथ' दैलां बोथोराव दै लोमो नालाय बे दैसानि दैफ्राबोथ' फैगोन खारखानानि दैयावहा फैबाय नालाय बे केमिकेलफ्रा बे केमिकेला फैनानै नोंथांनि हायाव आबाद थिलियाव फैबा बेखौबो हाखौ गाज्रि खामो आरोना बेफोरबायदि हैयो औ आरो नों नोंथाङा माबाफोर मोनथियो नामा बेफोराव माबोरै गुबुंले जायो हाया जोंनि हाया ओंखाय एसे फोरमायदो दिब्ला
औ आंबो नोंथां बुंनायखौनो गनायना लायो नंगौ जे जोंनि दानि ओ स सुबुं माहारिनि जे आखुथाय बेफोरनि थाखाय जोंनि हानि बै गुन बा बेनि ओ जेखिनि जों हानिफ्राय फ्राय जेनेबा जोंनि बर' समाज बा बर' मा हारियाव जोङो नुनो मोनो जे जों बांसिनखौनो जोङो हाजोंनो जोंनि जिउखौ दानो दानाय जायो जेनेबा आबाद मावनायावनो होन नोंथाङा बुंबाय जे जोङो हासार हासार बाहायनायखौ जोङो अर्गेनिक हासार बायनायखौ जों दानि समाव जोबोद खम नुनो मोनो मानोना बेबो मोनसे मैगं दिहुननायनि जे ओ गोख्रोंथि बेखौ जोङो थाब थाब मोननो थाखाय जों गोबां बा गोबां माने केमिकेलस बाहायनाय जायो बेनि थाखाय जोंनि बे हानि हानि जे गुन थायो जे मिनारेल्स फोर थायो बेफोरो लासैनो गावसिनि गुनफोरखौ गोमालांनो हमगासिनो आरो जों नुयो जे माने जोंनि जायगायावथ' जों बारा नुनो मोना जे दै खमिनाय बा मानाय नाथाय जों नुनो मोनो जे गामिया जेला नो लासै लासै सहर बा ओ टाउन जालांगासिनो नोगोर बा सहर जालांगासिनो बेजों लोगो न' लुनायफोरनि ओ अन जिमायाबो बांगासिनो दं बेजोंनो जोङो नुनो मोनो जे हानि बै गुना खमायलांनो थांगासिनो आरो जे जोङो हा सिङाव मोननाय जे दै दङमोन जेरै गोदो जोङो दैखर जावबानो एसे जावबानो जोङो दैखौ मोननो थाङोमोन बेखौ जोङो दानि समाव नुनो मोनला आरो जोङो बांसिनानो माने बै दै मोजांखौ जोङो लोंग्रा दैखौ मोननो थाङा आरो जों नुनो मोनो जे ओ जेला जोङो ओ गोदोनि बा थांनाय समफोराव जों नुनो मोनो जे जोंनि हानि हाजों जे निजोराफोरजों बोहैनाय दैया जोबोद साफा बा गोग्गो जायोमोन नाथाय दानि समाव बे दै बोहै ब्लाबो बिनि जे कारखाना फेक्टर्रिफोरनिफ्राय बोहैबोनाय बे दै गाज्रिफोरा बे दैयावनो सन्देर जायो बा सन्देरनानै बे दैया गुबुंले जायो आरो बेजों लोगोसे गाहायाव थानाय हा फोरा ओ गोबां गाज्रि जानो हमो
औ नोंथां बेबायदिनो आरो जों गावनि जानाय जिरादफोरखौनो जुदि जों बिस होनानैसो जाबाय थायोब्ला बेयो जोबोद देहा गाज्रि खालामो आरो जोंहा मेन जायथ'बा जों गुबै थांखिया बा गुबैयै जों ओ जाय बिथिङाव रायज्लायदोंमोन। बेनो जाबाय हानि सोमोन्दै जोंनि हाया माबोरै गाज्रि जालां गासिनो दं गुबुंले जालां सिनो बेनो जोंहा गावनि ओ बिदिब्लाथ' जों बांसिन हासार रासायनारि हासार बाहायबाय थायोब्ला जोंनि हाया जोबोर गाज्रि जानानै उनाव ओ इयुनाव जोंहा आबादा मोजां जाया आरोना। बे आबादा जोबोर बा हाया गाज्रि जालाङो। बेबायदिनो जुदि नों थाङा आरो मोनसे ओ जोंदि ना फियो फुख्रियाव बे ना फिनायावबो फख्रिजों ना फिनायाव जों फख्रिनि नाखौ आथिखालाव जों थाबै देरहोनो थाखाय जों बेहाय बायदिसिना रासायनारि हासार जेरै इउरिया आरो माबा माबि बायना होनानै नाखौ थाब फेदेरो आरोना। बेहायबो दैजों लोगोसे बे फख्रिनि गाहायाव जाय हा थायो बे हायाबो गाज्रि जायो आरोना बेजों गुबुंले जायो बेनि बेनि जोहै बेबायदिहैबो जोंनि हाखौ जोबोर गाज्रि खामगासिनो। दा बेफोरखौ जोंनि सुबुङा बा आथिखालनि सुबुङा जों साननो नांसिगौ। बेयो इयुनावहा जोंहा बेफोरो हाखौ जों संरैखा खालामनो हागोन ना हाया। बेबायदि। आरो बेफोरनो ओ जोंहा ओ बेफोरखौ लानानै जोंहा मोजां मोनसे थांखि लानांसिगौ आरो। बा जोंनि सोरखारफ्राबो एसे थांखि होनांसिगोन ओ दि ओ रासायनारि हासार बाहायनायखौ एसे खम खामनांगोन होननानै। बेबायदिनो ओ जोंनि भारत हादोरावनो दं मोनसे रायजो जायखौ जों सि किम होनना बुङो। बे सिक्किम रायजोआ दायो ओ बिथांमोना फोसावबाय आरोना बिथांमोना गुबैयैनो ओ रासायनारि हासार खौ बाहाया आरो गावसोरा फुलि अर्गेनिक रायजो बा अर्गेनिक स्टेट होननानै बिथांमोना फोसावना लादों आरो ना बेखौ नंगौ बिथांमोना मोजां औ बेफोरबायदिखौ जोंबो सोलोंनांसिगोन जोंनि हादोर सायावबो बेबायदि खालामनांसिगोन आरो
नंगौ औ नंगौ जोंनि जायगायावबो बेफोर माखासे इनिसियेटिभबा बेफोर खामानिफोरखौ मावनांगौ आरो जे जों नुयो जे माने गोबां आबहावानि गुबुन बिथिं सिङाव जों बांसिन बांसिन जेनेबा बार हक दै हक बेफोराव जों बांसिन गोसो होनाय जायो नाथाय हाखौ जोङो बांसिनैनो नासयनाय बायदि जायो नाथाय गुबै जोङो मोननो थाङोबा जोंनि जे थांनानै थानायनि थाखाय जों जे बेसादखौ नांगौ बेनो गुबैयै हायानो नाथाय बेनो बांसिन होजानाय जायो
नंगौ औ बेबायदिनो जोंहा आ हा सिंनि दैयाबबो एसे एसे जोबलांगासिनो आरोना दायो मानो होनोबा जोंहा सुबुं अनजिमा बांदों बेबायदि दिनो हानि हा सिंनि दैयाबो खमिलांगासिनो बेबायदिनो आरो नोंथां औ दानियाथ नै आथिखालाव नोगोर सोहोरफ्राव हा सिंनि दैखौ जोबोद खमखन नुयो मानो होनबा बिथांमोना जोबोद गोथौआव बरिं जावबासो मोननाय जायो
औ औ
बेफोरो नङा होनबा औ दा जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां
जासिगोन दे नोंथां औ गोजोननाय थाबाय दे औ दे औ